हेलौ नोंथां हेलौ
हेलौ औ हेल' खोनादों ना? औ आं खोनाबाय थादों।
अ नों नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय। खौ जासिहरबाय।
औ गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिसिमबो।
नोंथाङा ओ दायो जोंनि बर'नि आइजें आइलानि सायाव एसे सावरायनो सम मोनगोन ना?
औ औ हागोन।
औ होमबा आं जागायनोसै नोंथां। जेरै जोंनि बर'नि आइजें आइला होनना बुङोब्ला जोंनाव। गोबां गोबां रोखोमनि आइजें आयला दं ना।
औ।
हेल' नोंथां खोनादों?
औ नों बुंबाय था दे आं खोनाबाय थादों हेल' औ।
औ खोनादों नोंथाङा औ जेरै जोंनाव सेन। खबाय जोंनाव बेखौ मा होनो नाहा मैहायाव थांनायाव जों बाहायो बेफोरो। आइजें आयलाखौ नङा होमबा आरो जोंनियाव। आइजें आइला होनना बुङोबा संग्राय सान्द्रि। खाथाख हेबनाय बायदिसिना गोबां रोखोमनि दं आरो। जेरै जोङो सेनफोरखौ ना हमनायाव बाहायो संग्रायखौ जोङो माइरं जावनायाव।
नंगौ।
बिदिनो गोबां रोखोमनि आइजें आइला दं जोंनाव पल' दा नोंथाङा। स आरो जोंनि मसे आइजें आइलाफोरखौ माबोरैहाय बानायो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायहरनो हागोन ना नोंथां।
औ औ हागोन दा जोंनि बर'नि आइजें। आइला होननानै बुङोब्लााथ' जों मिथिखाबाय नोंथाङाबो जेखाइ खबाइ दङ नङा होनब्ला। जेखाइ खबबाय जायखौ जों। हिनजाव मानसिफ्राहाय ना गुरनायाव बाहायो जेखाइ खबाइ लोगोसेनो। जे मोनसे बिदि औ बिदि गल गोलाव बायदि हेबनाय माखासे। माखासे गोलावल' बिदि हेबनाय। बिदिबो जों नुनो मोनो आरो माबा बिथिं आइजें आइला बुङोब्ला। जोङो औवानि जों बेफोरखौ औवाजों बानायनाय जायो। आरो जेनेबा खेरखा। होनोना खेरखा संग्राय सान्द्रि जायखौ जों माइ जावनाय। बा माइरं जावनाय बेफोराव जों बाहायो सानद्रि जायखौ। खौ जोङो माइरं सालिनायाव बाहायो लोगोसेनो जेरै आबै दांगि। सिनायोदा सिनाया नोंथाङा जे दङ जे एसे आइथिं गोलाव गोलाव औ बेवहाय औ बेवहाय मैगं थाइगं दोननाय बिदि मैगं थाइगं दोनोमोन ना बेवहाय थाइगं दोननाय जायो आरो बेयाव नङाबा जेने बरफ्रा मैद्रु जायो जे मैद्रु जानायखौ सुनो मोजां होननानै बेयाव जों सुनो नायखौ नुनो मोनो मै बे आबै जानगियाव होननायावहाय औ आरो बे औवानि जायजों जाय हेबनाय माबा बेखौ मा होनगोन खादा बायदि नङा होनबा खादा ओ ओ बेफोरावहाय जोङो साम ओंख्रि सामखौ सुनो मोजां जायो होननानै जों बेखौ बाहायोना माबा साम औ जेब्ला साम संगोन होनब्ला औवानि खेरखा नागेदनानै जोङो बेवहाय सुयो माने थाब गायो होननानै आरो दा जोंनि बरनि आइजें आयला जायखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो दङ दा बेफोरखौ जों जों गाहायै औवाजों बानायनायखौ जों नुनो मोनो औवा गुबैजों ओ औवा गुबैजों जों बेखौ बानायनाय खौसो खिन्थु जों औवा बुरखाजों बानायनायखौ नुनो मोना नङा होनब्ला जोङो औ बे औवाजों बानायनो नुनो मोनो दा बेखौथ जोङो गाहायै औवाजोंनो हेबो दा संग्राइखौ जोङो गल हेबनो संग्राइ खौ जों गल हेबो सान्द्रिखौ गल हेबो आरो जेखाइनि महराथ माबायद बेखौथ मिथिखाबायनो माने दा बेखौ जों खोनो बुंनांगोन जे हेबनायनि आयदा माने आदब खान्थि दङ जे जेखाया जेरैबायदि महरनि दा बेखौ औवाजों जेखाइ इदि सि सैना लानानै औवाखौ दानगोन औवा खौ दानना लानानै दानखावनानै दानसनानै नोंनि बेसेबां गोलाव नांगौ माने जेखायखौ बा सानद्रिखौ बा संग्राइखौ बेसेबां गुवार नांगौ बेफोरनि जखा लानानै माने खाथिखो फिसा फिसा मोजाङै मिहियै माने जिरनानै लायो आरो जिरना लानाय उ उनावहाय दा आङो सानदिखौनो बुंनो थाङो थाङोब्ला जों सान्द्रियावहाय जोङो खाथ थिफोरखौ फिसा फिसा जिरनांगौ जानानै फैयो बेखायनो बेखौ एकदम मि हिनो फिसा फिसा फिसा जिरनानै बेखौ लासै लासैै हेबलांनाय जायो आरो आरो हेबनानै जेब्लासिम माने नोंनि बेसेबांसिम गुवार नांगोन बे गुवारनि जखाहैहाय दोनना नै बेखौ ओम फायथ्रमनानै गल खाना होनाय माने मा होनगोन बेखौ खामि बायदि ना जेरैबा बेरा दुमबा खामि बिदि होयो औ खामि हेबनानै होनाय जायो आरो दा संग्राइ हेबनो थाखायबा संग्राइनि थाखायबा जों जोङो ओ जेनेबा खाथिखौ एसे गिदिर नांबाय आरो जेनेबा संग्रायाहाय रोजोब जानो नांगोन सानद्रियाव जेरैबायदि एसे गुद दुं गुदुं फिसा फिसा फिसा दोननानै जोङो सानद्रिखौ हेबनाय जायो नाथाय जों संग्राइखौ हेबोबा संग्राइखौ जोङो रोजोबै आरामै हेबनानै बिदिनो बेसेबांसिम गुवार नांगौ बेखौ खालामना नै बिदिनो खामि खौ हेबनानै होनाय जायो आरो बिदिनो बानायो आरो जेखाइ जेखाइ बानायनायावबो बिदिनो जेरै जों जेखाइ बानायनायाव गाहायै ओ ओम खाथिखौ बिदिनो नांगौसेबां जखानि जि एसे गुवार गुवारै सि जायोना सान्द्रिनिया फिसासिन जायो बिदिनो संग्राइनि हेब बेबायदि खाथिखौहाय जिरना लानानै हेबनायखौ जों नुयो आरो सास नोंथाङाथ' मिथ थिखागौ जे जेखायनि महरा माबायदि दा जे औ जेखायखौ बै फायखनानै जेखायनि खिथु थाया होनबा खिथुआव थ लांदां थायोना औ औ बे खिथुखौहाय खिन्थु नों जायबायदि खाथिजों नोङो जेखाइखौ हफ हेबदों नाथाय बै खाथनोग खिथुआवहाय एसे खाथिखौ आलादा जिरनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै एसे गथा गथा जिरोना औ इदिखौ गथा गथा औ गथा गथा जिरोना बेखौहाय गथा गथा जिरनानै
बेखौ गोलाव गोलाव गोलाव गोलावहैनो होनानै बेखौ हेबनाय जायो आरो जयेन खालामनाय बायदि जायो आरो।
मान ओं गुबुन जि जों जों जेखाइ हबबाय खाथि बिनिफ्राय जों बे जेखाइ हेबनायनि बे जिथु जेखाइ हेबनायनि खाथिखौ आलादा जानायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे आरो बेवहाय गोजौआव थायोदि हमग्रा औ हमग्रा बेख गोलावनो गोलावहै माने बेयाव बो ओम जोङो बिदि हेबनायखौ नुनो मोनो आरो दा खादा खादा जोंहा जेरै गोबोर गाग्रा खादा नङा होनब्ला जेरै हाबा हु बाहायबा बा हारोगानाय मा रोगानायाव बाहायनो जोङो खादाखौबो बाहायनाय नु बानायो दा खादानि थाखाय जोङो खाथिखौ बिदिनो गिदिर गि गिदिर हेबनांगौ जायो रोजोब हेबनांगौ जायो आरो दा जेनेबा औवानि खेरखा होनोबा बे औवानि खेरखा हेबनायाव आरो खाथिखौ फिसा फिसा जिर हेबनानै बेखौ हेबलायबाय गुल हेबनानै आरो गोथौयै खालामामनाय जायो बेखौहाय आरो बिदिनो आरो माने बर'फ्रा औ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गावनि नांगौ आइजें आयला खौ गावनो बानाय लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो दासिमबो जोंनि गेजेराव हेब नायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो हाथाय बाजाराव जों आथिखालाव फाननायखौबो नुनो मोनो। गोदो गोदाय जेनेबा गावनि नांगौखौ बा सब फ्राय बांसिनानो जोङो माने मा बानायनानै लायोमोन माने आथिखालाव जोङो हाथाय बाजा रावबो बे फान्नायखौ नुनो मोनदों आ आरो बेनिफ्रायबो जों बायनानै लानो हायो आरो औ औ औ। आरो। सेननि बाथ्राखौ फैनोसै सेनावहाय जोङो खाथिलयाव गथा गथा जिरनायखौ नुयो आरो न'। माने बैफोरनि बायदि ओ जाय खाथिखौ माने। ओ बिथिं साराय औ सारायसो होनलाय लांबाय माबायाव
बेयो जेखाइ खिथुआव जायबायदि खाथिखौ जिरदों माने बिदि खाथिजों जिरनाय नुयो आरो सेरनिखौ एसे आलादा नुया नुयोना औ औ। गथा गथा सौनाय जायो ओं आरो खखाबो दंना जोंनि गेजेराव खखा औ खखाखौ खखाखौ जेनेबा थसे औवाखौनो दानखावनानै खुगाखौ गुवार खालामामना होनानै बेजों ना सानाय जायो आरो न'।
औ जायो जायो।
औ। जोंनि गेजेराव गोबां बिदिनो औवाजों बाहायनाय माने मुवा आइजें आयलाफोर दङ' आरो।
दङ' दङ' नोंथां।
औ औ दा नोंथांङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा जे आरोबाव बिनि अनगायैबो आरोबाव माबा फोर औवाजों बानायनाय माबाफोर आइजें आइला दंबावो नामा जायखौ माने आं गोसोआव फैयाखैबो जानो आंखौ बा आंजों मख'जायाखैबो जानो हागौ। नोंथांआ माबाफोर
जायो नोंथां ओ नं ओ हागोन नोंथां नोंथाङा जिखिनि फोरमायलांबाय थारैनो सैथो जोंना औवाजोंनो गासिबो आयजें आयलाखौ बानायो। ओ अ जेखाय ओ नोंथा थाङा जेखाइ आरो ओ सेन आरो बायदि बायदि रोखोमनि आइजें आयलाफोरनि सायाव बुंलांबाय जेसेबां दङ' फ्राय बुंजोब दोंआनो नोंथां होमबाबो माखासे जोङो आङो मिथिस'यैआव थालाङो माखासे जेरै होनना बा जोंनि बर'फोराव ओ मैगं थाइगं लाग्रा खादा बायदिसि ना आरो जोङो जेंगाय होननाय मोनोना जेंगाय सान्दांगा सान्दांगा जोंखौ जेब्ला जोङो गोजां बोथोराव मारा होयो अ ब्ला बे मारा होनाय स समाव जोंओ जों बै ओ गुद्रा गुद्रा गाब बायफ्लेनायखौ जोङो बै माइ माइ ओ माइ बिदांखौ ओ बे माइखौ मोननो थाख खाय जोङो माइ बेगरखौ मोननो थाखाय सालिख'योना बेखौ जोङो सानदांगा बुङो।
नंगौ जाय गिदिर सानद्रि महरनि गिदिर आरो। औ सानदांगा
आइजें-आइला हेबनाय होननानै बुंङोब्ला नुबोगासिनो दङ' आर रो दायो नुयो ओ दा आरो नैबे गोलोम बोथोरावबो जोङो बिदिनो बिफां सायहाफ्राव जिरायनाय मानाय बेफोर समफोरावनो सान्द्रि जेखाइफोरखौ हेबनाय नुसै बे आरो ओ गिसिब औवानि गिसिब हेबो आरो औवानि बै ओ जेब्ला हाबायाव ओ जों अ न नोंथाङा बुंलांबायना बेखौथ' दहाय सानद्रि जों बेफोर सानद्रिफोरखौबो बाहायो। औ। दानो नोंथाङा आरो आइजें आयलाफोरनि सोमो याव आरो माबाफोर
औ औ दा आइजें आइला होननानै बुङोबाथ' जों गाहायै बेफोरखौनो मिथियो दा जों जोंनि गेजेराव बेफोरनो सोलिगासिनो दं आइजें आइला होननानै बुङोबाथ' दा। नोंथाङाबो बुंलांबाय सानद्रि सानदांगा ख जेखाइ खबायाइ। एन जियानो जा माने जायखौ बरफ फ्रा गोदोनिफ्रायनो बेफोरजोंनो बा नाहा मैहा थांनायाव ना गुरना लाबो। नाय लोगोसे ननि खामानियाव बाहाय ननि खामानिआव बाहाय आरो जों मोनसे बाथ्राबो म'खनो नांगोन। जोंनि संग्राया माने बर'फोरनि संग्राया एसे एसे गुल जानायखौ नुयो बाखिफोरनिखौ एसे जों बेलेग महर जानायखौ नुनो मोनोना। नोंगौ औ औ औ औ। दा बेखिनियानोसै जोंनि गेजेर बेफोरनोसै बेफोरनो दङ औवाजों जाय माने आइजें आइला होननानै बुंनो थाङोबाथ' जों गाहायो बे बेखौनो जों बुंनो हायो जाय जायफोरजों माने मा औवाजों बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां। दे होमबा जाथ'सिगोन ना नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां औ। औ।
गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
औ दे नोंथांनिसिमबो दे।